औ नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामना दं दायो।
नै नोंथां। दिनै बिराद गरमथार नालाय बिफां सायाव एसे ओरैनो जिरायग्लांना दोङो।
अ बेलासिफोरनि जाखांबायना नोंथां।
औ जाबाय नोंथां नोंथाङालाय दा मा खालामबाय थादों।
अ नोंथाङा आंबो ओरैनोसो जिरना दं नै।
अ।
बिदिबा नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन।
बिदिब्ला जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां जोंहा दैनि फारफ्रोमथिंनि फारफ्रोम थंनिबो बिथिंनिफ्राय लानानै सावरायनोसै नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो।
औ हागोन दे नोंथां हागोन दा नोंथाङा दैनि बागै मिथिनो लुगैदों होनबा नङा होमबा दैखौ लानानै जोंहा फारफ्रोमथिंनिबो बिथिं आङो गिबियावनो बुंनो थाङो जे जोंहा दै नङाब्ला सुबुं माहारिया मोजाङै थांनानै थानो हाया।
औ।
माने जोंनो सानफ्रोमबो जिउआव लोंनो थाखाय दैनि गोनांथि जायो।
औ।
जोंहा गोबां खस्थ' मावनानै मेङो दा बे बेफोर मेंनायफोरखौ मेंगााहो थाखाय जोङो दै नांगौ जायो गिबियाव
औ।
नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ जों दै दैया गैयाब्ला जोंहा गोबां जेंना जायो जेरै जिउ खांनायाव बे लोंनो थाखायल' नङा जोंनो दैनि गोनांथिया जिउआव जोंनो दैखौ नांगौ जायो आबाद मावनो थाखाय
बे
जि जोम सुनो थाखाय लोंनो थाखाय बिफां लाइफां आबाद फोराव दै होनो थाखाय आरो बेफोरनि अनगायैबो माखासे गोबां खामानिफोराव जोंनो दैनि गोनांथि जायो आरो।
औ।
दैया मोनसे जोंनि एंगार हायै बा एंगार हायै एंगारथावै सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजाबाय थानाय मोनसे मिथिंगायारि मा होननानै बुङो बेखौ सम्फद होननानै बुंगोन आरो औ दै गैयाब्लानो जोङो आथि दानि जुगाव बिराद जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनो मोनो
औ
जेरैबायदि बुहुमनि माखासे दाब दाब जायगाफोराव जोङो नुनो मोनदों दै गैयैनि जाउनाव दैनि आंखाल आथिखालनि जाउनाव गोबां हा ला हा फोरा रानस्राव जालांनो हमबाय बैफोर रानस्राव जानायनि जाउनाव बै हाफोरा गाज्रि जालांबाय बाला हामा बाला बेफोरबादि जालांनो हमबाय जायफोराव बिफां लाइफां रज'लिया जेबो हाग्रा बंग्रा गैया जालांबाय बेफोर मानो होनोब्ला बालायाव जोंहा गोबां बेफोरबादि बिफां लाइफां थांनानै थानो हाया दै नङाब्ला बालाबारियाव नोंथाङा खोनाबायदोंना
औ नोंथां खोनादों
औ दा बेफोरबायदि बाला हामा स्राव स्राव जालांनायनि जाउनाव बिफां लाइफाङा बेफोराव गैया जालांनो हमबाय आरो जाव बिफां लाइफां गैया जानायखाय बेफोर जायगाफोराव अक्सिजेननि गोनांथिफ्रा खमायलांनो हमबाय बेफोरबायदिनो अक्सिजेन गैया जालांनायनि जाउनाव
सुबुंफोरो जिउ खांनाया गोब्राब जालांनो हमबाय जाउनाव गोबां
जिब जुनार बा जिबारिफोरा जिउ खोमालांनो गोनांबो जादों
औ
औ दैनि थाखाय दा जोंहा दैनि थाखाय होननानै बुब्ला जोंहाथ' दैया माब्लाबा समाव मोजांबो जानो हागौ माब्लाबा समाव गाज्रिबो जानो हागौ दा जोङो गाज्रि जानाय बा गेब्रेंनाय दैखौ बाहायोब्लाथ' जोङो गोबां जायगायाव दै थायोब्लाबो बैफोर गेब्रेंनाय दैफोरखौ बाहायोब्ला जोङो जिउआव गोबां बेमार आजार खालामनानै लानायबो जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो मोजां दैखौ जों लोङोब्लासो मोजां दैजों बाहायोब्लासो जोङो सानफ्रोमबो मोजाङै गोग्गो सावस्रि लानानै थांनानै थानो हागोन
औ
गोबाव समसिमहालागै
औ
बेफोरबादिनो लोंनाय जोङो मोजां दै लोङोब्लासो मोजाङै फस्थायो गोनां जानो हागोन
औ
बेफोरनि आरो जों मा होनो आथिखालाव गोबां खायसे जायगायाव जोङो दै बारा जानाय टाउनाव दैमाफोरनि दैया माब्लाबा समाव गोबां गिदिर गिदिर बाना लाबोनानै गोबांफोरखौ खुरखा खुसि खालामनानै गोबां जोंनि जिउआव माखासे जेंना खस्थ' जारला लाबोनायफोरखौबो नुनो मोनो आरो जों माब्लाबा समाव।
औ नंगौ नोंथां।
दा आं बाराखौ बुंलिया नोंथांनियाव आंबो बेखौनो मिथिनो लुुबैदों। बे जोंहा दै गेब्रेंनाय नि बागैसो आंबो नोंथांनाव मिथिनो लुबैदों आरो मानोना होमबा दै गेब्रेंनाया माबोरै जायो आरो दै गेब्रेंनाय माबोरै हमथानो हायो नोंथाङा बिनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां दै गेब्रेंनाया जोंहा
मानि थाखाय गेब्रेङो होनोब्ला जों नुनो मोनो जे आथिखालनि समाव जोंहा अर अरुणचल बायदि जायगायावनो बा ओनसोलावनो जोंहा माखासे लेट्रिन बेफोरखौ जोंहा डाइरेक्ट दैसा दैसायाव हरनाय।
औ औ कारखाना बायदिसिना ओं
खारखाना ओं बेफोरनि गारजि दै बा जाबोर जाथाफोरखौ दैयाव हरनाय बा गारसोमनाय प्लास्टिक फारला गारसोमनाय हाथाय बाजारनि मुवा बेसाद सेवनाय जमा दोननायफोरखौ गारज्रिफोरखौ बेफोर दैमाफोराव गारसोम हैनाय बेफोरनि जाउनाव जोंहा दैया गेब्रेङो। बेफोर बायदिनो जोंहा माखासे रासायनारि मुरि मुलि सारनाय मैगंफोराव मुलि सारनाय बेफोर जाउनाव गेब्रेङो। बेफोर बायदिनो जोंहा गोबांथार माखासे नांथावै खामानि मावनायनि थाखाय बा नांथावै खामानिफोरखौ खालामनायनि थाखाय जोंहा दैया गेब्रेङो।
औ बेफोरबायाददिनि थाखायना दैया गेब्रेङो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां जोङो बेनिखायनो बेफोर बेफोरनिफ्राय जों सुबुं माहारिया माने गोजानाव थानाया मोजां बा बेफोरखौ गुबुन आलादा आलादा रोखोमै मावनाया मोजां जेराव जोंनि दैया गेब्रेङो बेनि थाखाय गुबुन राहा लाना मावनाया मोजां।
उम
मानो होनोब्ला जोंहा दै गेब्रेङोबा जों सुबुं माहारिनिबो गोबां जेंना जेंसि ओं खहा लोगोसे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांनायखौ नुनो मोनो जेराव जों बे दै गाज्रियाव जों हाबसनोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि देहा मोदोम सोलेरफोराव जोंहा माखासे बिगुरनि बेराम बा सिथर बिदिनो गोबां रोखोमनि बेमारफोरा जोंनियाव जानायखौ जों नुनो मोनो जेराव जों सुबुं माहारिया गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ जायो।
औ।
बेफोरो बेफोर बादिनो आरो जे दै होनना बुङोब्ला जोंहा औ। दैखौ दैया जों सुबुं माहारि लोगोसेयैनो गासैबो जिउ गोनां एम्फौ- एनला, जिब -जुनार, दाउमा -दाउसानिनो गोनांथार मोनसे मिथिंगायाव मोननाय सम्फद नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेराव जों जिउ गोनां गासिबो जिउ गोनां गासिबो रोखोमनि जेरै फारसेनिफ्राय जों सुबुं माहारि बा दाउमा-दाउसा ओ जिब-जुनार गासिबोआनो जोंनि दै नङाब्लानो जों थांना थानो हाया। जोंनो थांना थानो थाखाय दैखौ गोनांथार। जोंहा गासिबो जिब- जुनार दाउमा -दाउसाफोरानो दै लोंनानैसो थांनानै थायो बुंनो थाङोब्ला जिउ गोनां जिउ गोनां गासिबो
जिबियारि
जिबि- जिबियारिफ्रानो ओं दै लोंनानैसो थांनानै थायो।
उम।
बेफोर बायदिनो जोंहा बिनि बेनि थाखायनो जोंनो दैया गोनांथार आरो। जोंहा दै लों जों लोंनो थाखाय दैखौ दैखौ जों गुबुन गुबुन बिथिङाव मोनो जेरै गोग्गो दै जोंनो लोंनो थाखाय गोगो दै नांगौ। अब्लासो जोंहा जोंनि देहाया गोग्गो थाजिम थागोन जोंनि सावस्रिफ्रा मोजां थागोन। बेफोर बायदिनो आबाद मावनायाव जोंहा बिदि गोग्गो दै मोनलायाबाबो जायो आबाद मावनायावबो जोंहा गोबांफोर दै नांगौ जायो। जेरै जों माइ आबादनिफ्राय लानानै नुहुरनाय खिनियावथ' गासिबो आबादफोरावनो दै नांगौखौ जायो बायदि मोनदां। जोंहा जे दै दै गैयाबादि जोंहा आबादफोरा रानलाङो। फैयो बेफोर बायदिनो आरो। बेफोर बायदिनो माखासे गोबां जायगाफोराव जोंहा अखाफोर हायैनि जायगायाव बालाहामा जानानै थानाय दं जेराव राजस्थानफोर बायदि जायगायावनो जोंहा अखा हायैनि जायगायाव हायैनि थाखाय गोबां बालाहाम बालाफोर जानानै थादों जेराव बेयाव बि बिफां-लाइफांफोरबो नुनो मोना बा दैमा-दैसाबो मोननो दैमा दैफोर मोननो थान गोबां खस्थ'। बेफोरखौ नुहुरो आरो बिदिब्ला नोंथां जोहा समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननायबो मोनबाय। जेब्ला दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ